हेल' औ नोंथां।
ओ खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा फ्रियैनो दंब्ला
औ दङ नों
औ ओ अब्ला जों ओ गुबुन मोनसे आयदा एबा टपिकनि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ सावराय जायो।
आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो जे ओ‌ जोङो ओ सुबुं सुबुं जिउआवहाय जोङो ओ ओ सा ख्रि गैयाबालानो जे ओ साख्रिनि अनगायैबो जोङो बायदिसिना आबाद माव नानै जे सासे सुबुङा जौगारसार जानो हागोन ना हाया बेखौ नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ फोरमायजागोन नोंथां।
औ
दा जेनेबा जोङो ओ आथिखालनि जुगाव जों नायनो थाङोब्ला आबादारिफोरखौ गोबाङैनो एसे खम नु सै मानो होनोब्ला बयबो बांसिन सुबुङानो बा मानसियानो बेफोरबायदि साख्रिफोरखौ होसोयोसै जेरै गभर्नमेन्ट साख्रि बा प्राइभेट साख्रि बेफोरबायदि साख्रिफोरखौ गुबुन मोनसे नङा मोनसे साख्रि बेफोरबायदिखौ होसोयोसै खिन्थु गुबुन ओ बेराफारसे जोंहा दिनै आबाद मावग्राफ्रा गोबां खम जाबोनो हम दों खिन्थु आथिखालनि जुगाव जिहेथु ओ दिनै आबाद मावग्राफ्रा खम जाबोनो मोन हमदों। दा जाय सासे सानै ओ आबादफोर मावो बिथांमोना दिनै बुहुथ बिदिनो बिराद मोजां मोजां रांफोरखौ बिथां रां रांफोरखौ बिथांमोना खामायगासिनो दङ मानो होनोब्ला दिनै मा ओ मावग्राफ्रा गैया आरो दिनै जाग्राफ्रा गोबां खिन्थु जायनि जाउनाव दिनै बिथांमोना गावसिनि एसेब्लाबो गोसोबायदि दामफोरखौ बा एसे मोजां दामाव बिथांमोना बुस ओ बिदिनो मुवा बेसादफोरखौ फाननानै दिनै माबा मोनगासिनो दं ओ लाफ मोनगासिनो दङ जेरै सासे बेक्तियाव ओ आओ आबाद मावनो होनोब्लाथ' जेरै इसिग्राब फरायनायखौ नांलाया मानो होनोब्ला बेयाव एसेग्राब गोनांथि गैया। बेयाव नांगौ होनबा माखासे गावनि जि मावनाय एक्सपिरियेन्स बेफोरखौ नांगौ जायो। दा बेफोरनि गेजेरजों बिथांमोना ओ बुजिनानै मोनो जे मा समाव मा गायनांगौ बा माबे समाव माबे मुलि खौ होनांगौ ओ एम्फौफोर जायोबा मा खालामनांगौ बे फोरखौ बिथांमोना बुजिनानै मोनो दा बेफोरबायदिनि गेजेरजों बिथाङा जुदि आबादखौ बिदिनो गोबां बुरजा बिबांनि मावोब्ला
बिथाङा ओ आं सानो जे जुदि आबाद मावग्राया जि गाव गोसो होनानै बुरजा बिबांनि मावोब्ला बिथाङा सासे मा ओ साख्रि मावबाय थानाय बा सासे बिदिनो जाय सुबुङा अबेबा गुबुन मोनसे हाबायाव बेस्थ' जानानै थानाय बा सा रों मावनाय बेफोरबायदिनिफ्राय बांसिन थाखा फैसाफोरखौ खामायगोन होननानै आं सानो आरो।
खोनादोंना नोंथां औ मानो होनोब्ला दिनै औ मानो होनोब्ला दिनै ओ जोङो गोबां ख समावनो आबाद मावग्राफोरखौ नुनो मोनोसै बा आबादारिफोरखौ नुनो मोनोसै दिनै बुहुत खम जाबोबाय आबादारिफोरा जोंनि गेजेराव जायनि जाउनाव दिनै बेफोरबायदिनो माखासे ओ मा होनो जोङो गोबांथारफोर माखासे मैगं थाइगंफोरखौ जाय मैगं थाइगंफोरा एसिग्रा ग्राब दाम मोनथावना नङा बेफोरखौबो जों इसिग्राब दाम होननानै बायनो गोनां जादों मानो होनोब्ला दिनै ओ आबाद मावग्राया खम बुस ओ बुस्थुफोरखौ इसेग्राब नांगौ बायदि मोननो थाङा बिनि थाखाय दिनै बिबां बिबाङा खम खिन्थु दामफ्रा दिनै बारा जानानै फैदों। दा आं औ दा बिनिखायनो आं सानो जुदि सासे सुबुङा दा आथिखालनि जुगाव जुदि आबादारि जानानै जिउ खुंलांनो सा सानोबा बे खोब मोनसे मोजां होननानै आं सानगोन आरो जिहेथु ओ सासे सासे आबादारिया आबाद मावोब्ला बिनिफ्राय माखासे गावनि गावनि एक्सपिरियेन्सखौ खामायनो हायो बेजों लोगोसे गोबां बिदिनो रां रांफोरखौ खामायनो हायो। आरो बिजो जेसेबांनो रां खामायनो हागोन बिथांनि थाखाय एसेबांनो मोजांसिन जागोन मानो होनोब्ला आरो बिथाङा ओ रां जिथुनाखि आबाद फाननानै मोननाय जि रांफोर बिथाङा बेखौ आरो फैगोन बोसोरफोरनि थाखाय आरो आबाद मावनोनो थाखाय थिनानै दोनगोन बा बिनिफ्राय आरो दा जेसेबां मावबाय थादोंबा बिनिफ्राय गिदिरसिन मावनो थाखाय बिथाङा सेसथा खालामगोन। अब्ला बि दिनो बिथाङा बिदि मोजाङै जुदि नाजालांबाय थायोब्ला बिथाङा सानसे सानसे बेलासे बिदिनो खोब गिदिर ओ आबादारि जाहैनो हागोन आरो आरो बिनि गेजेरजों बिथाङा माने जाय सुबुङा साख्रि मावदों बिनिफ्राय बांसिनफोरखौ बांसिन रांफोरखौ खामायनो हागोन होननानै आं सानो आरो दा नोंथाङा बिनि सायाव माबा फोर बुंनो सानो नामा?
अ।
औ।
ओ‌म नोंथाङानो बुंलांबाय जे साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो आबादाबो जोंखौ मुलाम्फा होयो ओ खायसे सुबुङा जे उम माखासे नांगौखिनि ओ रांखावरि बेलायावहाय जेनेबा गैयि जानानै फरायनायखौ दोनथ'नानै जाहाथे ओ गावनि फरायनायाव दावगासार जानो हायिनि जाउनाव माने साख्रि बाख्रि मोननाया मोनसे ओ उम साख्रि बाख्रि मोनै बायदि जानानै थायो। नाथाय बैसोर बायदि सुबुङाबो जे आबादफोर मावनानै जेरै बानलु सिब्रनि आबाद आरो गोबां गोबां बोथोर लाना बोथोर आबाद मावनाय जेनेबा जिब जुनार फिसिनाय बेफोरजों जोङो ओ दावगालांनो हायो आरो
उम औ।
माने जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो ओ बिजनेसफोरखौ माने खेथि बाथि आरो मोनफ्रोमबो बेफार फालांगिखौ जोङो मोजाङै मावोब्ला माने ओ साख्रि बाख्रिनिख्रुइ माने अ' बिसिनि बिजनेस खालामनायनि बेसेनासो माने बांसिन जाहैयो जाहैदों। औ। माने मोनफ्रोमबो गासैबो सुबुंङानो साख्रिखौल' होसोयोब्ला साख्रिखौल' मावोब्ला माने जोंनि मिथिंगानि माखासे ओ खामानि आबाद खेथि बेफोरखौ सोर मावगोन नङा होमबा नोंथां। बिनिखायनो जोङो गास सैबो साख्रि बाख्रिखौल' नागिरालाबानो जे न'आवनो थानानै जाहाथे मा खासे आबाद खेथिफोरखौ मावनो हायो। जोंहाथ' दा गोबां ओम साफात बागानफोर खालामनायावबो साफात बागानफोर गायना लायोब्लाबोथ' जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो जे जोंहा साहपातखौ हाय बिगाब्रै बिगाबाबो थायोब्ला जे जों मा अ से मासावनो खनब्रै गाहाम साफात खानो हायो अब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा मोनो जे साख्रि बाख्रिनिख्रुइबो जों बांसिन लोगोसे साफातआथ' जोंहा मोनसे बेखौथ' जोङो बेलेग आबादफोर बायदि गायफ्लेबाय थाया। नङा होमबा नोंथां जायखौ'जों गायनानै दोननायनि उनाव बेयो जोंनो ओ बोसोर बोसोर बा मास सै' मास बिदि बिनि फिथाइखौ जोङो मोनबाय थायो।
औ नंगौ नोंथां
जोंहा एक्स्रायै इनकाम खालामनो हायो जेरै' अमा, दाउ फिसिनानै लोगोसे जोङो गयनि समावहाय गय फोरबो गायनानै लायोबा बेफार फालांगि खालामनो हायो लोगोसे जोङो ओ माइफोरनिबो बेफार फालांगि खालामनो हायो। बुंनो थाङोब्ला आंनि नोजोरावहाय साख्रि बाख्रिनिख्रुइ माने बिजनेस लेभेलासो बांसिन ओ ग्र' जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
फ्रि मावोब्लाथ' जोङो न'नि फ्राय बाहेरायाव थानांगौ फेमिलि मेम्बारसफोरजों सम' होनो हाया खालि जोङो थाखा फैसा खामायनो थाखायल' माने बाहेरायाव थाहैनांगौ जायो आरो नाथाय अ' बिजनेसफोर मावोब्ला जों ङो न'आवनो थानानै न'खरनि मानसिफोरनो सम होनायजों लोगोसे जोङो थाखा फैसा ओ आरजिनो हायो माने साख्रिनियावथ' जों मोनसे सेल'सो इनकाम खालामनो हायो जों जों न'आव थान बिजनेस मावोबा फारसेथिंजाय ओ मोन मोनसे आबादा जोबखांबाथाय आरो मोनसे आबाद आरो मोनसे आबाद मावफुबाय थानायजों लोगोसे जोङो एक्सट्रा जिब जु जुनार फिसिनानैबो माने जों डाबल इनकामखौ मोननो हायो आरो।
औ नंगौ।
औ नाथाय खायसे सुबुंफ्रा जे साख्रि बाख्रि गैयाबानोखि जे जेबो मुलाम्फा गयै म रेसपेक् गैयै बायदि माने साख्रि गोनां सुबुंखौल' माने जिउ'आव दावगासार जानो हानाय बायदि नोजोरजों नायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
औ ओ नोंथांनि बेलायावहाय जे ओ नोंथाङा जे साख्रि बाख्रिनि खौ लानानै दावगार जा--जा बांसिन दावगासार जानायखौ बांसिन नुयो ना बेफार फालांगि बा बिजनेसफोर मावनानै दावगासार जानायखौ बांसिन नुनो मोनो नोंथाङा।
औ माने जेनोबा जोंनिथिंथ' दा फ्रायभागआानो बुंनो थाङोबा ओ गोबाङानो बिदि माखासे बेफर बेफार फालांगि मावग्राफोरबो दङ बे बेजों लोगोसे साख्रिफोर मावग्राफोरबो दङ।
औ
जेनेबा ओ बुंनो थाङो ओरैबायदि जायो आरो जाय मानसिफ्रा माने बेफोरबायदि गभर्नमेन्ट साख्रिफोरखौ मावदों बा बेफोरबायदिनो माबा मोनसे मोजां साख्रि बो मावदों बिथां एसे माने रेसपेक्टफ्रा बा मान सनमानफ्रा एसे बेलेग जायो आरो
आलादा जायो औ
जोंहथ' माने ओमफ्राय बिथांमोना खिन्थु जानो हागौ बिथांमोना सासे माबाजों ओ मा होनो सासे बेफार फालांगि माव बेफार फालांगि मावग्राजों बिथाङा ओ सासे बिदिनो साख्रि मावग्रा बिथाङा माने थाखा फैसायाव हास्लाबा जानो हागौ खिन्थु अब्लाबो माने मोनसे सनमाना थायो आरो जेनेबा
औ नंगौ
जेनेबा आंनि नुनायाव थ' बुंनो थाङोबा माबाया बिदिनो साख्रि मावग्राफोरा खोब मोनसे गावसिनि लिमिटेड थाखा फैसाखौल' मोनबाय थायो बिथांमोनहा मान्थलि बा मास मोनफ्रोमबो बिथांमोना बिदि गावनि जि थिखानानै दोननाय जि दरमाहा बिथांमोना बेखौल' मोननो हायो खिन्थु दि बे बेफार फालांगियावबा बुहुत गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो मालाबा समाव बिदिनो बिराद गोबां बिबांनि लाबफोरखौबो मोननो हागौ जायो खिन्थु ओमफ्राय मालाबा बिदिनो सम लानानै बेराफारसे मालाबा लस बो जानो गोनां जायो
औ औ
खिन्थु अब्लाबो बांसिनावनो माने जेनेबा बेफार फालांगिफोरनिखौ जे बांसिन मुलाम्फा मुफा जानायखौ नुनो मोनो आरो माने जेनेबा बिसोरखौ बांसिन थाखा फैसाफोरखौ खामायनायखौ आं नुनो मोनो आरो जोंनिथिंब्ला
औ
खोनादौंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ अब्ला नोंथां जहा समाबो जानानै फैबाय नामा
औ अब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे बिदिब्ला अबा
औ
औ